औ खोनादों ना नोंथाङा?
बुं जागोन दे बुं
थ नोंथाङा दा मा खालामदों नोंथाङा दा
आं दोङो ओरैनो
थांजों दावबायनायनि सायाव एसे आङो नोंथांजों दावबायनायनि सायाव एसे खोथा रायलायनोसै' थ' नोंथाङा रायरायनो नो हागोन ना?
जागोन दे
औ थ' नोंथाङा दावबायनायनि सायाव मा सानो?
दावबायनो दावबायनायनि सायाव माने दावबायनांगौ माने जागाफोर नायनो थाखाय। मोजां मोजां जागा नुबोयोमोन बेरायनायाव। गोबां रोखोमनि मानसिबो नुगोन माने सिनायगोनबो मिथिगोनबो। दावबायनांगौ नांनायालाय खिन्थु जोंनिया थाया नालाय माने गामि समाजाव माने बेनि थाखाय गामिनिफोरा थांनो हाया आरोना खायबा थाङो खायफाबा थांनो हाया ओरै माने आं जास्लाबा जास्लाबा मोनो आरोना बुंनायखौ
औ
ओरैनो
ओ
थाङो बुहुत मानसियानो थाङो निजा इनकाम दं माने गाहामदो गिदिंनो हासिगोन आरो ना
औ नंगौ
जा इनकाम थाबा दा जोंना इनकामानो गैयाबा जों गोजान गोजानाव बोरै दावबायनो हानो
अ बेबो नोंथांनि खोथा दङ दावबायनायनि सायावथ' माइन्द फ्रेश खालामनो थाखाय दावबायनांगौ आरो एसे बेरायहैनांगौ दसे दावबायनायनिबो थाखाय थां होननाय बायदिबा थाखा रांबो नांगौ आरो थ' बहुदआनो दावबायनायनि थाखाय थाखा रां गैया आरो
औ बयबो सानो दावबायनो थाखाय बेलेग जायगायाव थांगोन बेलेग स्टेटआव थांगोन बेलेग कान्ट्रियाव थांगोन ओरै सानो बयबो मोनसे मोनसे साननो दोङो गिदिंनो थाखाय नाथाय जोंनियाव फैसायानो गैया राङानो गैयाबा नोङो थांनो हायाना इखो साननानै थानांसिगोन आरो खाथिखांलाय खा जेनेबा जोंनि लकेल जोंनि डिस्ट्रिक्फोरावलाय जागा मोजां मोजां दङो दोंनिया जेरै पिकनिकफोर जानो थांनाय जागा पिकनिक स्पट
बेफोराव थांनो हायो खाथि खालायाव थाखानि थाखाय नोंथांनिबा मा सानो?
थ' नोंथाङा बबे बबे जायगायाव दावबायखांबाय?
ओरैनोथ' जोंनि डिस्ट्रिक्आवथ' पिकनिक स्पट होनबाथ' ओरैनो जेरै दारागाव दोङो सकि दोङो ओमफ्राय ओजों बगाबाथि दोङो ओमफाय जायखिजाया इदिनोसै होनजायो
औ
गाव सुकि बगामाथि फैफेरबाय
अ औ
ओमफ्राय ओरैनोथ' जोंनि खाथियावथ' भुटानानो दोङो भुटानाव थांनाय जायो।
अ' नोंथाङा भुटान हादराव थांनानै मारै मोनखो?
हादोराथ' भुटान हादोराथ' जोंनि जायगा लकेलजोंनो नांजाबना जेनेबा
जोंनिथिं थांनोलाय मोजां मोनो जोंनि जोंनिजों आरो इसोरनिजों बेलेग फाराक आलादा आलादा।
अ थ' एसे भुटान हादरनि बारैयाव खोन्थानो हागोन।
आङो बाराबो मिथिस्लाबा खिन्थु बाहाय मानो ओरै खोन्थानोासै आरो। बिसिनि जायगाया बहुद मोजां। साब सिखन जेनेबा जिबाबो हाग्रा बंग्राथ' गैखाया लामा दथाफोराबो मोजाङानो। बिदिनो जायागा दोङो आरोना मोजां मोजां जायगा इसिं सिं मोजां जेनेबा पाहार जिं जेनेबा बार बायनाय गुसु थान्दा ओरै मोनो आरो जायगाखौ। माने इमान एसे द्राय गरम जाया इसिनिजों।
औ।
आरो। मानसिफोर थांनानै मोजां मोनो इमानबो मानसि थाया इसिनाव होंगो दोंगो जोंनियाव जेरै थायो
एरै नङा माने। मोजां मोनो नोंथां थांबाय नोंबो खेबसे बुंना होलाय?
हो?
नोंबो थाबाय जानांगौ खेबसे बुंनाय बोरै
अ अ आङो माने खेबसे भुटानाव माने सिङाव थांनाय जायाखै जोङो सा साल' बेरायदों। माने। उम बिसिना बांसिन साफा आरो माने जोंनि जोंनि देशनि हिसाबैथ' एसे सस्था आरो होमबाबो बांसिन मोजां आरो बिसिनि देसा बांद्राय साब साफ सुथ्रा ओमफ्राय मानसिफ्राबो बिराद मोजां आरो। ओ दाखोर फेलायनाय गैया आरो दाखोरबो साफ
दाखोर दुखोराथ' गै
जोंनाव जेरावबो दाखोर दङ।
उम जोंनियाव नायफाय जोंनियाव जेनेबा लामा दथाफोराव मा मा नुयो मा मा नुवा। गेसाव गोफोन ओइ माबा माबि जाबोर जुबोर इसिनाथ' नुनो थाङा इफोर
अ-अ औ।
इनिफ्राय थ' मानसिफोराबोथ' मोजाङानो होनजायो।
हेल'।
औ खोनादों।
अ थ' जेसेखि नोंथाङा आं ओरैनो सोंनो नोंथाङा जेसेखि नोंथाङाबो बेलेक बेलेक जायगायाव दावबायनो गोसो जानो हागौथ' जेसेखि नोंथांखौ चान्स मोनबा मा माबायदि जायगायाव दावबायनो गोसो जादों नोंथाङा?
आंङो आंङो फासताव चान्स मोनोबोला
औ।
गावनि। जोंनि इण्डियाआवनो बेरायग्रो गोन आं फासाव। जा नायनो गोनांखौ।
औ।
नायनो गोनां बेनिफ्राय। जेनबा बेलेग काउट्रियाव थांसैब्रा।
आ।
मोजां जायगा नायनानै जेराव थांनो हायैयाव।
थ माबा। स्पेसिफिक नाम दङ नामा कि आंङो बे जायगायाव थांनो लुबैथारदों। बेबायदिनो एसे। आंङो मोनसे जायगायाव थांनो लुगैथारादों बेफोरनि मोनसे जायगानि नामबो दङ नामा।
थारै नोंङो ना आंखौ सोंदों ना नों सोंदों। आं सोंदो ना नों माने होनलांदोंमोन।
आं सोंदोंखि अबेबा मोनसे जायगा दङ नामा कि नोंथाङा बेयाव। बेरायहैनो लुुबैथारदों। ओमफ्राय बेयाव माबाब्ला बेरायहैथारगोन बेबायदि मोनसे जायगा दङ नामा।
आंना।
औ।
हैथारगोन माने। जागोन इयो उननि आं दा माने सानना दोनाखै माने आं इखौ। सानना दा लायाखै आरोना इयाव सानथारगोन होननानै। माने सानस होननोबा थांगोन आरो। माने सयस खालामगोन उनाव दा आं सयस खालामाखै जायाखै।
औ।
आंङो ओरैनो। डुबाइफोराव थांबा थांनो हागोन आरो मोनबा। डुबाइआव गोसो दं आं बायमोन।
औ। नोंथाङा डुबाइनि मा जायगाखौ मा जिनिसखौ नुनानै थांनो। लुबैदों आरो।
हा हा।
डुबाइनि मा जिनिसखौ नुनानै नोंथाङा बेयाव थांनो लुबैनाय बायदि सानदों आरो।
औ आंङो आंङो डुबाइयाव। आं ब्रुसखालिबाखो नायनो थांनो लुबैदों।
अ।
बे जायगायाव थांनो लुबैदों आं। नोंथाङालाय नोंथाङा मा कान्ट्रियाव थांनो लुबैदों ओरैनो दा।
आङो कान्ट्रि होनोबा माने।
अ।
ओंङो जेसेखि चाइना जापेन। करिया भेटनाम बेफोरबायदि जायगायाव माने थांनो लुुबैदों आरो।
ओ।
ओ जोंनि।
माने आं उनाव सानगोन आरो ना बेफोरखो।
हो।
माने उनाव आं सानगोन माने आंनिया फासा दुबाइ
ओ माने बेफोरबायदि। जायगायाव माने आं बिसिनि कालसारखौ बिराद फसायो नालाय आङो माने बे-बेयाव थांनो लुगैदों आरो। ओमफ्राय आंनि मेला ओ लोगोफ्रा। बेयाव दंहैयो आरो माने फरायनो थांदों आरो बे। चाइना बेफोरबायदि जायगायाव चाइना बेफोर बेबायदि जायगायाव। चाइना करिया बेफोरबायदि जायगायाव माने-माने बहुद दा लोगोआ बेरानो माने फरायनो थ सानदों आरो ओ त आंथ' फरायनो। थांनो हाया मानेखे माने आंखौथ' बिमा बिफायाथ' आलाउद होनाय नङा बे बेबायदि जायगायाव फरायनो आरो सेकेन्दडलिथ' बेयाव थारनिनोबो बिराद फै फैसा नांगौ आरो माने नोंथ' आलदा मानसि जाहैबायना बेयाव। बिसिनि देसआव त नोङो बिनि हिसाबै नोङो। एक्सट्रा फैसा होनांगौ थानायनि गासिबो जिनिसखौ। जेसेखि नोङो देशनि मेरला फेसिलिटिस थायो बे खौ नोङो मोननाय नङा बेखौथ' नोङो बायनांगोसो माने बिसोरनि मानसि फ्रि मोनबाबो नोंथ' आलादा मानसि जाबाय नोङो फ्रि मोननाय नङा। मेरला फेसिलिटिसफोरनि थाखाय नोङो एक्सट्रा फिस होनांगोन आरो त बेनि थाखायनो आरो। बेनि थाखायनो थांनो हाया आरो। अ बिनिखायनो जाबाय दे दोनथ'नोसै मोजां मोनबाय राय
जा
औ।
एसे खामानि दङो आंनिया जाथ'सिगोन नामा। हेल'।